औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हाबावगोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
उम बिदिब्ला जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायबावदिनि नोंथां।
मा टपिकनि सायाव नोंथां?
औ बर'फोरनि नाफाम नाफामखौथ' नोंथाङा मिथिखायोना नाफाम बाथोननि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
बेखौ मा माजों औ बेखौ मा माजों जानाय जायो मारै मारै जायो बेफोरखौ बिनि बानायनाय प्रसेसनि सायावहाय रायज्लायसै आरो ना।
जागोन नोंथां औ अब्ला नोंथाङानो औ जागाय ग्रोदो।
औ दा नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरनि मोनसे फेभाराइट बाथोन बायदि ना बयबो गोथावसिन बयनिबो गोथावसिन मोनजानाय
औ
आरो नाफाम खौ बुंना होग्रोनोसै नाफाम नाफाम जों बानायनोब्ला औ गिबियावनो जोङो ना लाग्रोनांगोन नाखौहाय जोङो बबेयावबा फुख्रिफोराव बा हाखरफोराव सारनानै लाबोनानै बा गुरनानै लाबोनानै नङाब्ला हाथायफोराव बायनानै बेखौ लाबोनानैहाय मोजाङै सुनानै सायनानै सायनानै बे खि गारनानैहाय फोराननांगौ आरो मोजाङै रानबा ओमफाय उवालाव होनानै थास आरि होनानैहाय बेखौ देनाय जायो आरो ना जेब्ला देखांनानै गेब्लेयो अब्ला गेब्ले गेब्लेबाथाय बेखौहाय बर'फोरा औवा हासुंङाव नङाब्ला बयामाव नङाब्ला प्लास्टिकफोरावहाय खाथुमनानै दोनो आरो बेखौहाय उखुन्दै नांनाय जायगायाव दोनो जाहाथे गाज्रि जाया मुसिया होननानै आरो
औ
बेफोरबायदिनो प्लास्टिकआव खानायखौ माबायाव उखुन्दै नांनायाव दोनो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो औवा हासुं बायदिसिनाफोरखौ बबेबा खना जायगायाव दोनो बेबायदिनो जाहाथे गोरा खाथबनानै दोनो
उम
बेबायदिनो दानसे बा दानसे खावसेहालागै उनावनो जाजायो बेयो नाफामा बे बेखौहाय जेब्ला औ जेब्ला जानाय टाइम जायो बेखौहाय ओ औवा हासुंनिफ्राय बा नों जेराव दोनदों बे जायगानिफ्राय आरो एसे हानना माने बै दोननाय जायगाखौहाय मोजाङै खानानै दोनफिनो ओमफ्राय बेखौहाय
औ
ए बेखौहाय हाननानै ओ नाफाम बाथोन जानाय जायो आरो बे नाफाम बाथोनखौहाय ओ सोरबाया थाव होयो नाथाय सोरबाया थाव होआ जोंनि जानायखौ आं खोन्थानोसै जोंहा एसे थाव होनानै ओमफाय सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बेखौ हा फिसा फिसा बानलु गोथां बेखौ फिसा फिसा हाफ्लेनानैहाय ओमफ्राय बेखौ इसे एवनानै लाग्रोयो आरो ओमफ्राय बेनि उनाव नाफामखौ दैजों गलायनानै लायो सोरबा सोरबा नाफामखौ गलायालासैनोबो ओरैनोबो होयो आरो ओमफ्राय जोंहा दैयाव गलयनानै लाग्रोयो ओमफ्राय दैयाव गलायनानै लानानैहाय मा होनो बेखौ बै सामब्रामा जेब्ला एसे खामनाय बायदि जायो खामद्रायनायथ नङा एसे माबा जायोब्लाथाय एसे खालारा सेन्ज जायोबाथाय बेयावहाय बै लगायनानै लानाय नाफामखौ होयो आरो बेखौ होनानै जेब्ला दै जेब जेब जायो अब्ला दै जेब जेब जायोब्ला दुन्दिया मोननाय बोथोराव दुन्दिया होबाय दुन्दिया गोरलैफोर ओमफ्राय दुनदिया मोननाय जोबोद नङाब्ला गंगार दुन्दियाफोरखौ होबाय आरो बेखौ होनानै संख्रि एसे सारनानै लाथा लाथा जायोबा बेखौ खांबाय ओमफ्राय जाबाय आरो जानाय जाबाय बेखौ
औ
औ बेबायदिनो नाफामखौथ' बाथोननि अनगायैहाय जलबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो थास' बिसंफोरावबो होफानायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बेबायदिनो नारजि फोरजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां सोरबा सोरबा आलदा आलदा रोखोमनि जायोना बेबायदिनो जेराव गोसो बेयाव होफालाबायनानै जायो आरो ओमफ्राय नाफाम होननानै बुङोब्लाथ' बर'नि मोनसे ओंख्रि आ बाथोन होननानै जों मिथिनो मोनो दा नाफामाथ जि आइ टेकबो मोनबाय जोंहा बयबो बयजोंबो मिथिजानाय जाबाय आरो नाफाम बाथोनखौहाय दा न'नि अनगायैबो जोङो हटेलफोरावबो मोनजानाय जाबाय नङा होमबा औ
नंगौ नोंथां
गिदिर गिदिर हटेलफोरावबो नाफाम बाथोन होलायनायखौ गिदिर गिदिरानो जा फिसायानो जा हटेलफोरावबो जों नाफम बाथोन मोनजानायखौ जों नुनो मोनो
ओमफ्राय औ नाफाम बाथोनखौहाय बेबायदिनो फुजा मेलाफोर जाबा मेलाफोराव हटेल होयोना बेफोरावबो जोङो ओ होफानायखौ नुनो मोनो आरो
औ
बिफान
नोंगौ नोंथां
आरो बेबायदिनो नाफामखौ मा होनलाय बुस्थुफोरखौ बेजोंनो ना फाननाय फैसाजोंनो बायना लाबो
औ
मा होनना बुङो बे नाफाम माथ' बरनि एंगारहायै मोनसे बाथोनखा ओमफाय बिनो नाफामखौ गोबां रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ नाफामखौहाय जोङो आलासि फैबाबो आलासिफोर फैबाबो जोङो
बेबायदिनो एसे एसे मालाबा मालाबा जुमाय सेरेबफोर लोङोना मानसिफोराथ' बेफोरावबो जोङो बेदरफोर लियाव बेदरफोर लायब्रबनो हायाबा जों नाफाम थायोबा बेफोरखौनो एवनानै होयो आरो बा बाथोन खालामनानै बिदिनो औ आलासि सिबिनायावबो जोंनि नाफामा ओमफाय बेबायदिनो गोबां मा होननानै बुङो बेखौ ओ आलासिफोराबो माब्लाबा माब्लाबा गोथावथार मोननानै लांलाय लाङो एसे नाफामा बुरजाबा दा नोंथाङाबो नाफामखौ माबोरै जायो बा नाफाम खौहाय नोंथांमोननियाव माबायदि सङो बे बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो नोंथां
जागोन नोंथां बिदिनो ना नाफामाथ' बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रिखा बर'फोरा बे खौ गोदो गोदायनिफ्रायनो मा थिनानै जाग्रा ओंख्रिनि मुङाव गोलैयो आरो नाफामा बाथोन थिनानै जाग्रा औ बर'फोरा बेखौ थिनानै जायोना बिदिनो मास मोनसे मोननै मोनथाम बिदिनो दोनै दोनै
बोसोरसे सिमहालागैबो जानायखौ नुनो मोनो
औ बिदिनो नाफामनि थाखाय नोंथाङा बुंनाय बादिनो बिदिनो ना नांगौ गिबियाव ना नांगौ बेखौ मा नाखौ गोरान फोरानो आरो गोदान फोराननानै बिदिनो थास' नङाबा सोरखौबा सोरखौबा खुमब्राजोंबो देनायखौ नुनो मोनो बर'फोरा नाफाम खौ उवालावनो देयो गावसोरनो बिदिनो थास'जों नाफामजों ज' मिलायनानै देनानै बेखौ मोनसे बिदिनो भयाम नङाब्ला औवा हासुंफोराव सोनानै दोनो आरो मास मोनसे मोननै बार हाबाजासे बारहाबनो हायि बिदि मारिथेनानै दोनो नाफाम संबाथाय मा जोंनि न'आनो मोदोम जोबखायो आरोना नाफामखौ संखोमानो हाखाया जाखोमानोनो हाखाया औ
खाथि खालानि मानसिफोराबो मिथिजोबखायो उमुग मोनहा नाफाम संदों होननानै
औ बिदिनो नाफाम मोनबाथाय ओंख्रिखौनो नांखाया आरो गुबुन ओंख्रिखौनो बिदिनो फुं समफोराव जुदि ओंख्रि संस्लाबनो हायैफोराव बर'फोरा मा बिदिनो नाफाम बाथोन संब्रबनानै ओंखाम गुदुंजों जायो बेजोंनो बर'फोरा जोंना गोबां जानो हाखायो थिब्रेनो बिदिनो नाफाम संनायनि प्रसेसिङाबो नोंथांमोननि बादिनो जेरै नोंथाङा बुंलांदों नाफाम खौ संनायखौ बिदिनो जोंनियावबो नाफामखौ नाफाम गोजायैनो बाथोनबो जायो। जहलबो जायो मालाबा ना गोरानजोंबो फुदुंनानै जायो आरो मालाबा नाफामजों नारजिजोंबो जायो नाफामजों मालाबा थास'जों जायो। नोंथाङा बुंलांदों जे बिदिनो नाफामखौ प्लास्टिकावबो सोनानै थिनानै दोनो होनदोंमोन। नाथाय जोंनियाव बिदिखौ नुनो मोनाखै आरोना आङो बिदिनो नाफामाथ' बर'नि
दोनो नोंथां औ खायसे खायसे आं नुबोबाय नालाय।
औ जानो हागौ बै प्लास्टिकआव सोनायखौ माने बिसोरो थाब जायो खोमा गोबाव दोनजाया औ बिनि अनगायै जोंनि बे नाफामाथ' जि आइ टेकबो मोनबाय। थारैनो नाफामा जानो गोथाव आरो जोबोर गोथाव बर'फोरनि साबसिन मोजां मोनजा ग्रा ओंख्रिफोरनि मादाव बेबो मोनसे। गुबुन जाथिफोराथ' नाफामनि मोनाम मोदोमनायखौ मोनामनायसो मोनगोन ना थाय जोंनि बर'फोरा मा बेखौ मोदोमनायसो मोनो। ओंखामसो उखैसिनो औ थारैनो नाफामनि थावनायानो आलदाखा। बिदिनो जोंहाबो न'आवनो नाफाम सौनानै देनानै थिनानै जायो।
औ जोंहाबो जायो।
औ
ओ नोंथां बिदिब्ला समाबो जानानै फैबाय जोंहा।
औ जागोन नोंथां जागोन नोंथां। बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय औ
दे